सार ना औ औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादोंना औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नों नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांजों आङो माखासे खोथा सावरायनोसै होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां हागोन
आ बेनो जाबाय जोंहा माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि जानायफोर दा बैबायदिनि आयदानि सायाव रायज्लायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै आरो जोंनि दोरोङारि जानो फानलु रोसि बेखौ बोरै बानायनाय जायो उनि समफ्रावहाय नों थाङाबो आंनो नोंथांनि मोनसे रोंगौथिखौ फोरमायनो हागोन आरो नोंथां। बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै आरो नोंथां फानलौ रोसि। फानलौ रोसिखौ मानो जानाय जायो? फानलौ रोसिखौ बोरै खालामो? फानलु रुसि होनाय समाव मा मा बुस्थुफोरखौ होनांगौ? ओ बेवहाय जोंहा मा मा मुलाम्फा दङ'? बेफोरनि माखासे रो आंनि आंनाव थानाय गियान माने आंनि रोंगौथिफोरखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै नोंथां। जोंहाथ' फानलु रुसि एबा सुप होननाय जायो जायखौ दा टाउन, सहराव मोनबाय थानाय जायो आरो नोंथां। बेखौ मम' जायोब्ला मोननाय जायो आरो नोंथां। नाथाय बै फानलु रोसि एबा फानलु सुपखौ खालि बेदरजों होनानै फानलु होबानो जाया आरो नोंथां। बेखौ फानलु रोसि होना। आरो बेनिफ्राय जोंहा जाब्लाबो लोंब्लाबो जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया आरो नोंथां। दसे समनि थाखायल' जोंनि गारामाखौ मोजां खालामो आरो जोंनि देहायावल' दुखां होनाय लाबोयो आरो नोंथां। नाथाय जोङो बैयाव जोंनि माखासे बर'फोर जाग्रा जेरै आबौ आबौमोनहा बानायदोंमोन। बेनि बारै जोंहा जेबो मुलि होनाय जाया आरो नोंथां। मुलिनि बिफां लाइफां होनाय जाया। बेबायदिनो नोंथाङा फानलु रोसि बानायनोब्ला माखासे मुलिनि बिफां लाइफां होनानै लानां-लानांगोन आ
लानांगोन आ
नोंथां। आरो बेनि उनाव जोंहा न'नि न'आव'जाग्रा एबा न'नि दाउ लकेल दाउखौ होनांगौ आरो अब्लासो जोंहा थार एबा गुन गोनां फानलु रोसि फुदुंनोब्ला माखासे बिफां लाइफां लानांगोन। ओ नोंथांनो नामखौ मख'लांनोसै आङो फारि फारि गिबियावनो नोंथांनो नांगोन फानलु रोसि लोंनोब्ला, ओ जोग्लावरि नांगोन आरो नोंथां। जायखौ जोंहा न'आवनो मोनखानाय जायो, बेनि उनाव जोंनो नांगोन जारि दा बेनि उनाव जोंनो नांगोन फानलु फिसा एबा फानलु बोरदोन आरो नोंथां। आ बेनि उनावहाय नों जा नांगोन जोंनो मानि मुनि आरो मानि मुनिया गिदिरबो जायो फिसाबो जायो नोंथाङा बे मोन नैनि मादाव जिखुनु मोनसे होबानो जागोन आरो बेवहाय जेबो बादा गैया। मोननैनिबो आ बेनि उनावहाय जोंहा नांगोन खमा रोदा। बे खमा रोदाखौ मोननो जोबोद खस्थ' जायो। नाथाय जोंहा खमाबो रोदाखौ मोनोब्ला जोंहा मोजां जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव नांगौ जोंनो मगा दुन्दिया जायहा जायखौ जोंहा न'आवनो मोनखायो। बेनि उनाव जोंहा नांगोन हालदै गोथांनि बेदर ओ बिनि उनाव नांगोन खान्थिसा, मोनामदारि बिजौ नांगोन। आ मोन गाम्बारि नांगोन। सना फुलि, रुपा फुलिनि देन्था नांगोन। बोग्रोन, थालिर फि बिफांनि रोदा, दिंखिया रोदा, निम बिलाइ फुदिना, उसुमै आरो मोनब्रै मोनबासो दंबावोमोन आरो नोंथां। आं बेखौ गोसोआव गैला। नाथाय नोंथाङा बेफोरजोंनो ओ फानलु रुसि बानायनानै जानो हागोन आरो। नोंथाङा सिगाङावनो बेफोर बिफां लाइफां मुलि हारिनि बिफांखौ सिगाङावनो नोंथाङा थियारि खालामनानै लादो बेनि उनावहाय नोंथाङा दाउ मासे लादो आरो नोंथां। बे दाउनि दाउनि अजना एबा लिरथाया बाजौ ग्रामनि गाहायाव जानांगोन आरो अब्ला जों जोंहा गोथावसिन जानायजों लोगोसे बांसिन भिटामिनबो मोनो आरो बेनि उनाव नोंथाङा सिगाङावनो दाउखौ गोदाननानै लादो बेनि उनावहाय नोंथाङा दाउखौ एवग्रोनानै लाबाबो जायो आरो एवाबाबो जायो आरो नोंथां रुबाबो जायो। गिबियावनो नोंथाङा बै मुुलि हारिनि लाइफां खौ साराय गुदुं खालामनानै मा खालामदो हरग्रोदो आरो नोंथां गारसननानै हरदो थाव होआलासेनो। बेबायदिनो बियो गावनि दैजों दा ओंखारलांबाय थागोन आरो बेनि उनाव संख्रि गारना हरदो संख्र्रि गारना हरोब्ला मा गावनि दैफोरखौनो नागारै नागारै मोनलांगोन आरो बेयो नोंथां। बेबायदिनो गोबाव सम एरखांनायनि उनाव दैखौ बुरजा हरनो आरो नोंथां जेब्ला दै बुरजा हरो अब्ला नों बिथाङा जोंहा बेदर गोदानानै लानाय बेदरखौबो हरफादो आरो बेदरजों बेदरखौ हरफानायजों लोगोसे जोंहा मा जोंहा माखासे गोथाव खालामनो थाखाय माखासे बुस्थुफोर थायो जेरै हाइजें थायो आरो सामब्राम गुफुर जाब सब्रां सामब्राम गोजा आरो जिरा गुरा देनाय दालचनि इलासि माखासे मस्लाफोर दङ जाय मा खालामो बेबो मुलि हारिनि आरो बेफोरखौ गोदौनाय समावनो हरफाखादादों आरो नोंथां बेबायदिनो गोबाव सम ग्लब ग्लब ग्लब गोदौ होबाय थानांगौ आरो दैखौ बुरजा होनानै बे मानो होनबा बिफां लाइफां बिलाइनि सिङाव थानाय गासिबो मुलि मुलिखौ दिहुनजोबनांगौ जायो आरो थां बेबायदिनो थामजि एबा ब्रैजि मिनिटसो ग्लब ग्लब ग्लब गोदौ होबाय थानांगौ ग्लब ग्लब गोदोखांनायनि उनाव जेब्ला दैया एसे रानो अब्ला जोंहा मा खालामनांगौ जोंहा संख्रि नायै नायै होबाय थानांगौ आरो बिनि उनाव जेब्ला दैया एसे मोजां जायो एसे जाजानाय नुदों नुयो दै लाव लावा खम जायो अब्ला नोंथाङा बेखौ खांनानै जानो हागोन आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा फानलुरु सि लोलोङोब्ला गोबां मुलाम्फाफोर थायो आरो जेरै नोंथांनि बेमार बेमारफोरथाय जेरै गुजुनाय गगा मोननाय गारामा सानाय देहा दुरबल जानाय बेफोर गासैबो खारजबो आरो नोंथां। नोंथाङा मालाबा समाव डक्टरनाव थाङोब्ला बायदि रोखोमनि मुलि जाब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि देहाया मोजां जया जानो हागौ आरो नोंथां। नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ जायोब्ला मा जायो नोंथांनि देहाया थाबैनो मोजां मा होनो देहायाव फैयो आरो नोंथां बेमारिफोरखौबो जानो थिनो आरो डक्टरफ्रा बेफोरखौ आजिखालि दखान एरिायाव आरिआवफ्रावबो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो बेफोरो थायफड बेमारफोर जों नाख्रेबजानो नागिरनायाबो हामो आरो नोंथा बिदिनोसै नोंथां आंनि बुंनाया बेयावनो फोजोबनोसै जेब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि रोंगौथि दोरोङारि जानायनि बारै फोरमाय
औ जागोन नोंथां आङो दोरोङारि जानाय होनोब्लाथ' जोंहा गोबां जानाय लोंनाय दङ जेरै जोङो बुं नो हायो आं दा नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो लानाया बेसो जि आङो जि जोंनि बर'नि जा दोरोङारि जानाय खारै बेखौ आं बोरै बानायो बेयो माबोरै जायो बेखौ माबोरै सरनानै दिहुनो आं बे बेफोरनि बागैसो फंनैसो बुंनो सानबाय आरो नोंथां। गिबियाव जोङो खारैखौ बोरै बानायो होनोब्ला खारैखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनिफ्राय बानायनानै मोननाय जायो आरो जेरै जोङो बुंनो हायो थालिर थालिरनिफ्राय मोनो। बेसर साबा बेनिफ्राय मोनो ओ मैथ्रु मैथ्रुनि जि मादा बेनिफ्राय मोनो। सबायाइनि जि साबा बिनिफ्राय मोनो आरो। गिबियाव आङो जि थालिरजों माबोरै खारै बानायो बेखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायलांनोसै आरो। जोङो थालिरजों खारैखौ बोरै बानाय होनोब्ला गिबियाव जोङो थालिरजों मोननै रोखोम थालिरनि मोननै रोखोमनिफ्राय जोङो ओ खारैखौ मोननो हायो आरो गिबियानो जाबाय जोङो थालिरनि मादा। ओ जि थालिरनि मादा जि थायो बेनिफ्राय जों बानायनो हायो। आरो रोखोमसेया जाबाय थालिरनि बिफां। बेनिफ्राय जों मो ओ खारैखौ बानायनो हायो आरो। बे थालिरनिफ्राय खारैखौ बानायनो थाखाय जों गिबियाव थालिर बिफांजों बोरै बानायो आं बेखौ फोरमायग्रोनोसै आरो नोंथां जोङो थालिर बिफांजों बोरै बानायो होनोब्ला थालिर बिफांखौ गिबियाव नोंथाङा दानफायनानै लादो दानफायनानै लानायनि उनाव नोंथाङा ओरैनो नै फुट बा थाम फुटसो खान्दा खान्दा दानस'नानै लानांगोन आरो। दानस'नानै लानायनि उनाव नोंथाङा बेखौ अ एकदमबारे ओरैनो आसि मोननै मोननैयै खोब गोबा गोबा गोबा गोबा गोबा दानखावजोबनांगोन आरो गासिबखौबो। नोंथाङा बेसेबां बिबांनि बानायनो दानखाव जोबनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ सान्दुंङाव मोजाङै फोराननो नांगोन आरो बे बेखौ रानख्र'बोजोबनांगोन आरो सान्दुंङाव फोराननानै। बेनिफ्राय बेखौ जेब्ला सान्दुंङाव फोराननानै रानख्रबजोबो अब्ला नोंथाङा बेखौ ओ जमा खालामनानै मोनसे जायगा बै जायगाखौ नोंथाङा साफा खालामनो नांगोन आरो जा जाय जायगायाव नोंथाङा बेखौ सावगोन। मोनसे जायगाखौ साफा खालामदो खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बै जि थालिर फोरानदोंमोन थालिर बिफां बेखौ मोनसे जायगायाव जमा दोनदो आरो। जमा दोनखांनायनि उनाव जेब्ला नोंथाङा बेयाव अर लगायगोन अब्ला बै हांगारा जि जेराव मेराव गोसारा बेनि थाखाय नोंथाङा जायगाखौ फोसाबनांगोन आरो बै जायगाया खानायदों माबा माबि थानो मोननाय नङा आरो बिदिनो नोंथाङा जेब्ला बेखौ फोसाबखांनानै सा खावगोन अब्ला जो ओ बेखौ नोंथाङा खामजासिम एरै एरै होबाय थानो नांगोन बेनि उनाव जेब्ला बियो मोजाङै हांगार जाजोबो अब्ला नोंथाङा बेखौ लारु जि हांगार बेखौ नोंथाङा गथा गथा लारु बानायनानै दोनना दोननो हागोन आरो उन समनि थाखाय। आरो सोरबा बायदिया जों सोरबा बायदिया मा खालामोमोन गोदोनि समाव जोङो नुनो मोनबोदों आरो जे लाव फिथाइ लाव फिथाइनि लावख्रायाव सोनानै दोनोमोन आरो जि खारै बेखौ। ओ उन समाव बाहायनो थाखाय जेनेबा नोंथाङा लाव फिथाइफोरखौ खावसे सौफ्लंबाय ओ बेयावनो जोङो माल माथा दोनग्रा बानायोमोन आरो लाव फिथाइ गिदिर गिदिर लावख्रायाव बेनिफ्राय जेनेबा खारदैखौ बेयाव सोनानै दोनबाय बेनिफ्राय उन समाव बाहायोमोन आरो बै खारैखौ बिदिनो जोङो थालिरनि मादानिफ्राय बोरै बानायो होमबा जों बेखौबो एखे रोखोमैनो बानायनो हायो जों गिबियाव थालिरनि मादाखौ मोजाङै दानखजोब नानै लानांगोन दानख खांनायनि उनाव बेखौ गोब गोबा गोबा दानखाव जोबनांगोन आरो गोबा गोबा दानखाव जोबनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ सान्दुंङाव मोजाङै फोराननो नांगोन आरो रानजासिम फोराननो नांगोन आरो बियो बे जाहाथे ओ सावोब्ला खामनो बायदि जायो खामो बेनि थाखाय नोंथाङा बेखौ मोजाङै फोरानजोबनानै लानांगोन आरो। जेब्ला मोजाङै रानो अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ ओ दहाय जि थालिर बिफांखौ सावदोंमोन बेबायदिनो नोंथाङा मोनसे जाय जायगायाव सावगोन बेखौ सा फा खालामजोबनांगोन आरो जेराव खानायदों माबा माबि गुबुन प्लास्टिक बथल बायदि बायदि मु मुवा बेसादफोर थानो मोननाय नङा आरो। बेनिखायनो नोंथाङा गिबियाव साफा खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो। साफा खालामनानै लाग्रोनाय लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ जि थालिर फोराननायमोन थालिर मादा बेखौ बै साफा खालामनाय जा यगायाव जमा दोननानै बेयाव अर लगायनानै होदो आरो। जेब्ला बियो मोजाङै खामो अब्ला नोंथाङा बेखौ एरै एरै होबाय था जाहाथे मो मोजाङै खामजोबनो हायो ओ बेनिफ्राय जेब्ला बियो मोजाङै खामजोबनानै हांगार जायो। हांगार जानायनि उनाव नोंथाङा नेक्स्ट दे जेब्ला बियो गुसु जायो। अब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङै आखाइजों लारुफोर बानायनानै दोननो नांगोन आरो उन समाव बाहायनो थाखाय। लारु बानायाब्लाबो जोंहा गोदो गोदाय ओ मा खालामोमोन जे लाव फिथाइ लाव फिथाइआथ जोंहा जोबोद गोरा जायो लाव ख्राया जेब्ला लाव थाइसेया रानानै गोरा जायो अब्ला बियो ओ ओ सिङाव फंफ्ला जायो आरो। बै सं ओ लाव फिथाइखौ जोङो सिङाव फंफ्ला खालामनानै। मुवा बेसाद दोनग्रायाव ओ आगजु महरै बाहायोमोन आरो। बिदिनो दैबो दोनोमोन माबा माबि बुस्थुबो दोनोमोन बेनिफ्राय जोङो बै जे लावख्रा बेयाव जोङो खारदै दोननाय नुयोमोन आरो। खारैखौ जमायनानै दोनोमोन उनाव बाहायनो थाखाय। बिदिनो जोङो उम गथा खालामनानैबो दोनो आरो बे लावख्रायाव सोनानै दोननाय खौ जों नुनो मोनोमोन आरो आरो बै खारैखौ जों बोरै सरो होनोब्ला जोंहा ओ जि नालेंखर लावख्रा बे लावख्राखौ खावसे देखावनानै जोङो ओ फारसेखै गुदुं खालामो आरो फिसा गुदुं जाहाथे बिजों खारैया गलांनो हायो। बेनिफ्राय जोङो नालेंखराव माखासे बेेजेफोर थायो मुस्रिफोर बायदि नालेंखर बिफाङाव बै बेजेखौ जोङो लावख्रानि खिथुआव होनांगौ आरो गुदुं सेराव जाहाथे बे मुस्रि बायदि खामानि होयो। बेनिफ्राय सायाव बै ओ खारदैखौ होना होनांगौ आरो बेनिफ्राय दै लुना